खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां एबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जास'ग्रोनाय जाबाय।
आंबो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरथाय जाबावबाय।
बिदिब्ला नोंथांनि फन हरनायनि गाहाय जाहोना माबामोन नोंथां?
औ आं नोंथांनो कल खालामनायनि गाहाय जाहोना जाबाय आं नोंथांनि माखासे गोनांथार बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां। आं मान लाग्रा लाइफांनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सान्दों।
अ बिदिब्ला आंबो नोंथांनो माखासे ओ दंफांनि मुलिफोर जाय समाव जोंहा आबै आबौआ डक्टर अजा गैयामोन दंफांनि मुलिखौ जानानै बोरै देहा फाहामोमोन? बेनि बारै आंबो नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन नोंथां। बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायग्रोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे फोरमायग्रो।
बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायगोनसै ओ गोदो गोदायहाय जोंहा जेब्ला डक्टर गैयामोन अजा गैयामोन जोंहा गोरों गोरा गैयामोन। बै समावनो जोंहा आबौ आबैमोनहा ओ गावसिनि देहाखौ माखासे लाइफां हारिनि मुलि जानानै जोंहा आबै आबौमोनहा गावसिनि देहाखौ जोथोन लाबोदों आरो नों दा एबा देहाखौ फाहामबोदों। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मानसि हिसाबै जोंहा गोदो गोबां गुजुनाय जायोमोन उदै सानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? बै समावनो जोंहा आबै आबौमोनहा माखासे मुलि एबा थिनानै दोनबोखादों आरो नोंथां जाय मुलिखौ जोंहा दासिमबो सम सम बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिन्थि हिसाबै जोंहा माब्लाबा माब्लाबा जोंना मुलि जाब्लाबो डक्टरनि मुलि जाब्लाबो। बो जोंहा गुजुनाय लोमजानाया हामा जायो नोंथां उदै सानायफोरा। नाथाय जोंहा आबै आबौआ फोरोंनाय एबा फोरोंलां। खिन्थालांनाय माखासे मुलिफोरखौ जायोब्ला जोंहा मा‌ जोंनि देहाफोरखौ बा फाहामनानै लानो हायो आरो नोंथां। बेबायदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायलांनोसै आंनि माखासे आबै आबौमोनहा फोरोंलांनाय बायदिनो। बेबायदिनो जोंहा मुलि हारि होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो निमखौ लानांगोन आरो नोंथां। बे निमखौ मा बे निम बिफांखौ एबा निम बिफांनि बिलाइखौ मायाव बाहायनाय जायो होनोब्ला जोंना। देहाया मा जोंना मालाबा मालाबा मा माननाय जायो आरो नोंथां। जेब्ला मानबाय थायो। अब्ला नोंथाङा मा डक्टरनाव थाङालासिनो नोंथाङा नोंथांनि माननाय खौ हाव फाहामनानै लानो हायो आरो नोंथां। नोंथांनो मा खालामनांगौ नोंथांङा। बै निम बिलाइफोरखौ लाबोनानै नोंथांङा मा खालामफैनांगौ। ओ बिथां माखासे निम बिलाइफोरखौ लाबोनानै। दैयाव रुनांगौ आरो नोंथां। दैयाव रुनानै बै दैजोंनो दुगैनांगौ आरो। होनब्ला दुगैयोब्ला जोंनि माखासे मान लुनाय बुस्थुफोरा निमनि गोखाफोरजों खारजोबो आरो नोंथां। मालाबा मालाबा मा जायो दुगैनायनि सिगांनो निमनि बिलाइखौ मोजाङै सुनानै देफ्लेनानै अन्थायजों बेखौ जोंनि देहा मोदोमाव फुननानै लानांगौ आरो। बेबायदि फुनोब्लाबो मा। जोंनि माबाया खारो आरो नोंथां। मा होनो माननायफ्रा। आरो जोंहा बे नियमखौ मा एवनानैबो जानो हायो आरो नोंथां आलुफोरजों। निम जायोब्ला जोंहा मा माननायजों लोगोसे उदैयाबो साफा थायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा दंङो थुलुंसि आरो नोंथां। बै थुलुंसिखौ मायाव बाहायनाय जायो होनब्ला जोंहा गुजुबाय थायोब्ला डक्टरनि मुलि जाबाबो हामाब्ला मा जायो नोंथाङा बै थुलुंसि बिलाइखौ मा दै गुदुं फुदुंनानै थुलुंसि बिलाइखौ गारना हरनांगौ बिदिनो बिलाइ ब्रै बिलाइ गांब्रै बिलाइ गांबासो बिनि उनावहाय मा खालामनांगौ एसे बेरे मोदै होनानै जोंहा बै दै गुदुंखौ लोंनांगौ आरो। नोंथांअब्ला बै दै गुदुंखौ लोङोबा अब्ला मा जायो जोंनि गगा मोननाय आरो गोबाव समनिफ्रायनो गुजुबाय थानाया खारो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो गुजुनायखौनो माखासे फाहामनायनि राहा। बेनो जाबाय जोंना फानलु रुसि लोंनाय बे फानलु रुसि लोंनायाव जोंहा। गोबां रोखोमनि माखासे मुलिफोर बाहायनाय जायो आरो लाइफां आरिनि मुलि। जेरै बुंनो थाङोब्ला जोगोलावरि बेनि उनाव जारि मोनामदारिनि बिजौ खमा बिफांनि रोदा बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा थालिर बिफांनि रोदा बोग्रोन बायदि रोखोमनि मुलिफोरखौ जोंहा संनानै जायो आरो नोंथां। दाउ बेदरजों अब्ला जोंहा माखासे लोमजालुबाय थानायफ्रा एबा गगा मोनबाय थानायफ्रा आरो जोंहा थायफडफोर जानाय देहाखौ दुरबल जानायफ्रा खारो आरो नोंथां बेखौ जोंनि आबै आबौमोनहा फोरोंनानै गालांदोंमोन आरो नोंथां नाथाय बियो दासिमबो आ जोंनि दा प्रेजेन्टाव एबा सोलिफु बाय थानाय समावबो खामानि होयो आरो नोंथां खामानि होनायखौबो नुबोगासिनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा अर्जुन बिफां दङ अरजुन बिफांनि बिगुरखौ जोंहा मा होनो जायो ब्ला बोखानानै लाबोनानै जायोब्ला जोंनि मा हाथायजों लोगोसे मा जोंनि उदैयाबो साफा जायो आरो नोंथां आ बे अरजुन बिगुरनि बिफांनि बिगुरखौ लाबोनानै फोराननानैबो दोनफैनांगौ आरो नोंथा अब्ला जोंहा माब्लाबा माब्लाबा उदै सायोब्ला बेखौ जाना होयोब्ला जोंहा ओ मा जायो जोंनि उदै सानायाबो सारलाङो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दंबावो पाट गाजा होननाय जायो बे पाट गाजाखौ मायाव जायो होनोब्ला जोंहा आ उदैफ्राव अन्थाइ जायोब्ला जोंहा बै पाटगाजाखौ फुङावनो सिखारनानै जानाय जायो आरो नोंथां बे पाट गाजाखौ जायोब्ला जोंनि माखासे अन किडनि स्टनफोर एबा किडनियाव अन्थाइ जानायफ्रा गलाङो आरो नोंथां बेबायदिनो गासिबो गलांजोबा नाथाय बबेबा बबेबा गोरलैयाव जानाय अन्थाइफोरा गलाङो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दंबावो माखासे खान्थिसा बिलाइ बे खान्थिया बिलाइखौबो जोंहा आवा मोननाय एबा गुनथुथ्रि बायनाय समाव गथंनिफ्राय थै ओंखारोब्ला बै खानसिसा बिलाइखौयोब्ला थै गनाया बन्द' जायो आरो नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै जायखौ आबै आबौमोना फोरोंलांदोंमोन बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायदों लाइफां हारिनि माबाफोर फोरमायनो सानदोंमोनबा
औ नोंथां आं मानलाग्रा लाइफां बेनि सोमोन्दै आङो फोरमायनो सानदों जिहेथु आङो सासे आबादारि नोंथां आं मान लाग्रा लाइ फांनि आं आबाद मावो मानलाग्रा लाइफां होननानै बुङोब्ला ओरैबायदिखौ होननानै बुंनाय जायो नोंथां जाय लाइफाङा बबेबा मोनसे ओ जायगायाव एबा खेंआव मान लानानै फिथाइ थायो बेफोरखौनो मानलाग्रा लाइफां होननानै बुंनाय जायो बिदिन्थि बादियै लाव जोगोनार खुमब्रा थाइबें आरो फटल उदासि बेफोरनो आरो नोंथां बेफोर मैगंफोरखौ आङो आबाद मावनो लाबोदों आरो दासिमबो आं आबाद मावगासिनो दङ बे लाइफांखौ जोङो बोथोरारि हिसाबै राननो हायो खायसेया रबि फसल खायसेया खारि फसल आरो खायसेया जाय रबि फसल हिसाबै बेखौ दै गोजां बोथोराव मावनाय जायो आरो नोंथां बे समाव लावफोरा जाहैयो बेयो रबि फसलाव गोग्लैहैनाय जाहैबाय बेनिफ्राय बेबायदिनो जायट हिसाबै जोगोनार खुमब्रा बेफोरो गोग्लैयो नोंथां आरो बिनि उनाव बहल जिंखाफोरा बेयो खारि फसलाव गोग्लैयो नोंथां दा बे गासै रोखोमनि मानलाग्रा लाइफांखौ आबाद मावनो थाखाय बेखौ खें होनांगौ जायो खें होननानै बुङोब्ला मोनसे बैसां बेखौ जोङो बुंनो नांगोन नोंथां जेराव औवाखौ दाननानै खुन्था खालामनानै बेवहाय गुवार बाहागोआव बैसां खालामनाय जायो बे बैसांआ नोंनि एबा ओ सोरबा सासेनि जौथायनि बांसिन जानो नांगोन हमनानै लादो बियो द' फुट हालागै एबा द' फुटनि एसे खम बेबादि जौथायनि जायो नोंथां बेबायदि खालामोब्ला जोंहा बै लाइफांखौ जोथोन लानो गोरलै जायो बेफोरबायदिनो बिनि फसल दैखोनाय आरो मुलि होनाय बेफोरो गोरलै जायो आरो नोंथां दा बैफोरबादि फसलखौ जोङो आबाद मावनायाव माखासे गियान थानो गोनां जायो नोंथां जेरै हासार होनाय हासार होनो थाखाय जोङो बिनि गुदिखौ सनलाग्रोनांगौ जायो नोंथां बेनि उनाव बेखौ सनलाखांनायनि उनाव हासारखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव जुदि बै लाइफाङा ओ माखासे एम्फौ एनला एबा मोस्रोमफोरजों साग्लोबजादोंबा बेखौ मुलि सारनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो लाव आरो आबाद बे लाव आबाद आरो गुबुन गुबुन फसल बेफोराव गुबुन गुबुन एम्फौजों लोगोसे मोस्रोमा जोबोद बासा बोयो मोस्रोमा गोरलै बिलाइ आरो गोरलै फिथाइफोरखौ खहा खालामो नोंथां बेनि थाखायनो एसे बिबांनि मुलि होनांगौआ जोबोद गोनांथार जायो नोंथां बेफोर मैगंफोरा जोंनो माखासे भिटामिन खनि संख्रि आरो सुफुंसार मुवा जगायो बैफोर लाइफांफोरखौ जों जानाया गोनांथार जायो नोंथां बेफोराव मानो होनोब्ला गोबां बिबांनि जिहेथु सुफुंसार आदारफोर थायो बेफोर आदारखौ जों जानो नांगौ जुदि सोरबा सुबुङा बेफोरबादि मानलाग्रा लाइफांनि आदारखौ एबा मानलाग्रा लाइफांनि फिथाइफोरखौ मोनजायाब्ला माखासे आंखाल जा बेरामफोर नुजानो हागौ नोंथां मानो होनोब्ला बैफोरबादि लाइफांफोराव गोबां बिबांनि खनि ओंख्रि मोननाय जायो जेरै आइरन आइरना सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनांथार मुवा आइरननि आंखालाव गोलोनदि बेराम जायो आरो बेफोरनि बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन खनि संख्रिनि थाखाय माखासे ओ बेरामफोर जायो दा बैफोर मानलाग्रा लाइफाङा बेनिखायनो जोबोद गोनांथार बे मानलाग्रा लाइफांफोरखौ जोङो फिथाइ थायाखैब्ला बेनि गुदियाव माखासे ओ सेन्देल आरो गस्लाफोर आलायनानै होनाय जायो नोंथां बेबायदि खालामोब्ला फिथाइ थायो होननानै फोथायनाय दङ नोंथां